औ
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ
औ
ओ मोनाब्लिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरना थाबाय गिबियावनो।
औ नोंथां
ओ जाखांबाय नामा मोनाब्लिनो?
उम दा जाथ'आखै जानाया।
औ औ नों थांजों माने मोनसे थ पिकनि सायाव रायलायनो होन्नानै कलखौ खालामनाय जादोंमोन आरो।
औ औ थां
ओं टपिकआनो जाहैबाय जोंनि नोगोरनि आरो गामिनि फारागथि आरो जोङो नोगोराव था नोगोराव बा मा मा फारागथि गामिजों गामियाव माबायदि नोगोराव माबायदि बेनि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादों आरो सावरायनो हागोन ना नोंथां? औ ओ नोगोर होननानै बा गामि औ गिबियाव गामिखौ होनग्रोनोसै।
औ दे बुं
गामि होननानै बुङोब्ला जोंथ' जोबोद समायना निजोम जायगाखौ नुहुरो नङासै।
औ नंगौ नोंथां
ओ औ जेराव जोङो गोजोन ओ बा मोजां बारहावाखौ मोनो। आरो बारियावबो जों गोसो बायदि मैगं थाइगं नानै जानो हायो। आरो बिदिनो नोगोर होननानै बुङोबा नोगोराव बारहावायाबो एसे गाज्रि बा होंगो दोंगोआ बारा ओ गारि गुरानि ओ साउन्ड बिराद फैयो बेफोरबायदि आरो ओम। फाय फरायनायनि बेलायाव खिन्थु नोगोराव मोजां आरो।
ओं।
ओमफ्राय नोंथाङा बेनि सायाव माबाफोर होननो गोसोबा बुंग्रोदो दे।
औ माने जेनेबा ओ जोङो गामियाव बुं गामियाव नायनो थाङोब्ला बा गामिनि खोथा बुंनो थाङोब्ला दिनै। गामियाव बेफोरबायदिनो ओ गोबां दावराव दावसि माखासे गारि मथरनि मानिबा मानिबा दावराव दावसि फोरा जानो थाङा। मानो होनब्ला दिनै गामि ओं गामि ओनसोलफ्राव माने बेफोरबादि गारि मथरफ्रा बुहुत बिबाङावनो खम। बेजों लोगोसे ओ गामि ओनसोलफ्राव बेफोरबायदि न' गिदिर गिदिर बिल्डिंफोरखौबो जों नुनो थाङा। आरो बेजों लोगोसे जोङो गामि ओनसोलाव बेफोरबायदिनो बिफां लाइफां बुरजा नुनायखाय माने बा बिफां लाइफाङा बांसिन थानायखाय गामि ओनसोलाव बिनिखाय माने एसे निजोम सान्थि साइसखौ आं मोनो आरो।
नंगौ नोंथां।
औ औ आरो जेनेबा गुबुन फारसे बिदिनो ओमफ्राय जोङो सोहोरनिथिं सोहोरनि फारसे नायोब्ला दिनै सोहोराव बेफोरबायदिनो गोबां माने खाथि खाथि गोबां गिदिर गिदिर न'फोरखौ जों नुनो मोनो आरो बेयाव गोबां खमैनो जोङो माने फ्राय बुंनो थाङोब्ला माने ओ बिफां लाइफांफोरखौ जोङो नुनोनो थांबाङा।
आरो बेजों लोगोसे बेफोरबादिनो गोबां गारि मथरनि दावराव दावसि बेफोरनि ओ गारिनि फेमफाफोरनि दावराव दावसि मानि बा दावराव दावसिफोरजों माने बुंफबनाय बायदि होनजायो आरो सोहोरखौ बुंनो थाङोब्ला। आरो जिहेतु जोङो सोहोर ओनसोलाव बेफोरबायदि गोबां बिफां लाइफांफोरखौ नु-नुनो थाङा जायनि जाउनाव बेफोराव गोबां गरमफोरा गरमफोर जागोन मानो होनोब्ला दिनै बि फाङा जों औ मानो होनोब्ला बि फाङा दिनै जों जि हगारनाय कार्बनडाइ गेस बेखौ बिफाङा लायो आरो बेजों लोगोसे बिफाङा अक्सिजेनखौ जोंनो होयो जिहेथु दा बेफोरबायदि जायगायाव माबाफ्रानो ओ बेफोर बिफां लाइफांफोरखौनो जों नुनो थाङा बिनि थाखाय ओ बेयाव एसे गरम साइसबो जायो आरो बोथोराबो एसे हाव हाव माने जेनेबा गरम जागोन आरो ओम फ्राय आरो जायनि जावनाव दिनै गारि मथरफ्राबो गुबुन गोबां गोबां बिबाङाव गारि मथर फोरखौबोनोओं नुनो ओंखा नुनो मोनो जायनि जााहनाव बे गारि मथरफोरनिफ्राय ओंखारनाय जि उखुन्दै बेफोरबो बे सोहोर ओनसोलनि ओ बारहावा फोरखौ गोबां गुबुंले खालामो बा बिदिनो मैला खालामो आरो।
नंगौ नोंथां। नों थाङा होननाय बादिनो किन्तु फारसेथिं मा होनो नायनो थाङोब्ला माने फरायनायनि बेलायाव नोगोराव ओ एसे सुबिदाया मोजां होननानै आं सानो आरो नोंथां। जेनेबा जोङो औ खाथि खाथियावनो फरायसालि बा नोङो हाइ इडुकेसन ला होननानै बुङोब्ला जोङो नोगोरावनो गामिनिफोराबो थाफैनानै फरायो स्कुल कलेज खाथियाव नालाय गामिनिफ्राय फैनायावथ' बुहुद खस्थ' जायोना ओ सानफ्रोमबो नोङो ओं माजों हान्थिनो अखानि बारनि सानफ्रोमबो बोथोरा समानै थाबाय थाया गारिजों फैनायावबो आजिखालिथ' गोबां गारि होंगो दोंगोनि थाखाय ससे लामा हान्थि बिदिनोबो गिनांगौ जायोसै
औ नंगौ
इनि थाखायनो माने नोगोराव बुंनो थाङोबा फरायनायनि बेलायाव आङो मोजांसिन होननानै सानो आरो ओंखारग्रों मोनानो जोङो स्कुल मोनो नों मा मिडियामाव होनो गोसो खिन्थु मा होनो बर' मिडियामखौ जोङो टाउनाव एसे खम नुयो आरो बर' मिडियाम नुस्रायाखैनो आङो माने
औ नंगौ
नोंथांमोननिथिं टाउनाव बर' मिडियाम स्कुल दं नामा
जोंनिथिं ओरैनो बेफोरबायदि माबा गभमेन्टफोरल'सो दङ
माने मिडियामा इंलिस आर ना
ओ माने बर' मिडियामानो जेनेबा ओमफ्राय बे गभरमेन्ट आरो गभरमेन्ट बेन्सार आरो बेफोर आरो ओमफ्राय बेलेगथ' बिदि प्राइभेट माने ओं औ
औ
बेलेग प्राइभेट खौथ' माने बिदि बर' मिडि
बिनो
ओं ओं प्राइभेटाव होनो थांबा माने गथ'फोरा एसे रायलायनायनिफ्राय लानानै बा नोङो प्राइभेट स्कुलाव होनाय लोगो लोगोनो नों फरायनायजों लोगोसे एक्सट्रा एक्टिभिटिसफोर थाखाफायो आरो गेलेनायानो जा बा माबा मोनसे से मोसानाय मेथाइ खननाय बिदि एक्सट्रा एक्टिभिटिस फोरोंफाखायो आरो प्राइभेटआव जोंनियाव माने जोंनि ओनसोलाव आं नुनाय बायदिया बेनि थाखायनो माने प्राइभेट स्कुलफोराव बांसिनानो होनो फैयो जोंनि बे न' खाथियावनो मोनसे स्कुल दङ बेहायनो बेबायदिखौ आं नुयो ओफ्राय सोरबा माने खायसे बिमाफोरा माने गामिनिफ्राय सानफ्रोमबो गारिजों हान्थिनानै फिसाखौ मोजां जाथों होननानै दोनफैनायखौ बो नुयो आरो आङो
औ नोंगौ।
ओमफाय आरो गामियाव ओ टाउनाव माने ओ नोगोराव बुंनो थाङोबा जोंना बारि गैया मैगं थाइगं नोङो जानो लुबैनायखौ गायनानै बा फोनानै जानो थाखाय ओमफाय आरो मोजां मैगं थाइगं मोननो थाङा नोङो दोनैनो बायनानै लाबोनानै दोनैनो जायाबा नोङो मैगंखौ गाबोन जागोन होननानै दोनथ'बाथाय बे मैगङा सेवनायसो मोनगोन आरो
औ।
उम गासैबो माने मुलि होनानै फाननाय बा मोनिखौ थाबनो मोनहोनायनि मुलि होयो बिजि होयो थालिरफोर जोङो आपेलफोर बा वाटारमेलन मा होनो तरमुसफोरखौ जोङो बायहै बायनो थांबा बेफोरखौ गोदैखौनो मोना जानो थाखाय। बा मा होनो न'आव जेरै जोङो गामियाव थांबा फ्रेस फ्रेस बारिनिखौ खानानै जानो मोनो ना बेबायदि टाउनाव मा होनो सुबिदा गैया आरो
औ नंगौ। जिहेथु माने बे ओ दे बुंलाय।
ओ दाथ' आरो नै औवा मेवाइनि सिजोन जाहैबाय जोंनि फेभ्रेट ओंख्रि होनजायो औवा मेवाइजों अनलाया। बेखौ जोङो जानो थाखाय बे मेवाखौबो बायनानै जानांगौ जायो आरो जोंनियाव नोगोराव माने औवा खौनो नुवा। ओमफाय औवाखौनो नुवाबा मेवाखौ माहा मोनगोन जोङो दा बायना जानांगौ जायो मेवा फिसायावनो पनसास थाखा बा ओ साथि थाखा बेफोरबायदि होनानै जोङो बायना जानांगौ जायो आरो नोगोराव थायोब्ला औ। ओमफाय नोंथाङा माबा होननो नागिरदोंमोन ओं।
औ जेनेबा माने जे हेतु नोंथाङा बिदिनो बुंदों ओ फरायनाया बुंनो थाङोब्ला जेनेबा नो ओ गामि ओनसोलनिफ्राय सोहोराव साबसिन जायो मानो होनोब्ला दिनै जों गामि ओनसोलाव दिनै बेफोरबायदि ओ मो जां मोजां फरायसालिफ्रा बा बेफोरबायदिनो गेदेर गेदेर फराय फरायसालिफोरखौ जोङो गा ओ गामि ओनसोलाव जोङो नुनो थाङा बा गैया। जायनि जाउनाव जोङो मोजां सो लोंथाइ लानो बा ओ गोजौ गोजौ थाखोनि सोलोंथाइफोरखौ लानो थाखाय जोङो सय ओ मा होनो टाउन ओनसोलाव जोङो ओं। टाउन नोगोर ओनसोलाव जोङो थांनो गोनां जायो। जिहेथु नोगोरफ्रावसो दिनै बेफोरबायदि ओ मोजां मोजां फरायसालि बा इनस्टिटिउटफ्रा दिनै बेयाव थायो। बिदिनि थाखाय जोङो माने गामिनिफ्राय बेफोरबायदि नोगोरफ्राव थाहैनो गोनां जायो आरो
औ नंगौ नोंथां।
औ।
गामियावबो माने एसेबां गाज्रि नङा आजिखालि प्राइभेटआनो ओंखारबाय गामियावबो थेवब्लाबो माने रायलायनाय बा आखु नोङो ओ बेहाय एसे गावनि माबाखौ देखायनान टाउनावबो थाबा रायलायनाय फोरा एसे सालु जायो। नों गामियाव थाबा एसे आदुवा सिस्टेम जायो आरो जेनेबा। ओ रायलायनाय फोरा ओ सनमानफोराथ' ओरैनो थाखायो सनमानखौ उन्दैनिफ्रायनो जोंनि ओ बैसाग होबाथाय जोङो सनमान लानाय बा माबा मोनसे बेफोरखौ जोङो रोंखायो आरो गोदोरा-गोदोरा उन्दैखौ मान होनाय बा बोर होनाय ओमफ्राय ओ उन्दैया गोदोरखौ सनमान लानाय बेफोरखौ जों रोंखायो। खिन्थु माने रायलायनायनि बेलायाव टाउनाव इस्कुलफोराव एसे माबा मोजांसिन जायो होननानै आं सानो आरो।
औ, नंगौ नोंथां।
ओं दे बिदिब्ला नोंथां औ औ बिदिब्ला नोंथां समा जाबाय होननानै आङो होननो नागिरदोंमोन आरो।
औ आंबो बेखौनो बुंनो नागिर दोंमोन।
औ दे बिदिब्ला होमबा दोनथ'नो सै नामा दिनैनि सावरायनायखौ?
औ दे बिदिब्ला, ओं
ओं, दे।